हेलौ
अ हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गावथ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
ओ साबायखर नों थानैसिमबो। आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जारसिफिनबाय।
औ नोंथाङा दा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
अ आङो दा जोंनि गोदोनि बर'फोरनि रायजो जानाय बा बर' गामि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो
औ औ।
माने गोदो बा बिस बोसोर थ्रिस बोसोर सिगां बर'फ्रा माबायदि रायजो जायोमोन। बिनि सायाव एसे सावरायनो लादों आरो।
थारैनो नोंथां ओ सावरायजागोन।
औ औ।
नोंथाङा जि
ओम
नोंथाङा जि मोनसे जोंनि ओ। रायज्लायनो होननानै ओ टपिक दिनैनि। लादों ओ आयदायाव जि आयदायाव गोदोनि जोंनि बर' रायजो फ्रा बाजि बोसोर दजि बोसोर। ओ नि सिगां माबायदि रायजो जायोमोन बिनि सायाव नोंथाङा रायलायनो लानाया मोजाङानो नोंथां औ रायलायजागोन नोंथां जेबो नङा।
आं मानि ओ बारा सिंथारावबो हाबनानै लायरायला आरो ओरैनो संसार जानाय। बिदिनि सायावल' लाय। आरो
औ।
बर' होनबाथ' आबादनि सायावनो। थांनानै थानाय नालाय। गोदोनिफ्राय नो ओ एथबां साख्रि बाख्रि मावग्राबोथ' गैखायामोन
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बर' न'खरफोराव बयनावबो ओ आबाद मावनो थाखाय हायाथ' थोजासे रोखोमनि दंखाजोबमोन बयनावबो
नंगौ नोथा
दा ओ बै समनि आबाद आरो दानि आबादाव माबायदि फारागथि दं रायजो जानायाव
ओम
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा बुंदों ओ जोंनि गोदो जोंनि बर' रायजोनि ओ बाजि ब्रैजि बा द'जि बेनि सिगां बेनि सिगां जों माबायदि रायजो जायोमोन नङा होमबा
औ औ
औ थारैनो नोंथां ओ बै समावहाय बै समावहाय मानो होनबा दिनैनि दिनजों बै समजों ओ जेबो गोरोबलायामोन माने बिराद बिराद गिदिर फारागथि मोनसे गेजेराव दं होननानै आं सानो ओ मानो होनब्ला गोदोनि जोंनि जि ओ आबै आबौ जोंनि ओ बाजि बोसोर द'जि बोसोर सिगां रायजो जाबोनाय बै बैसोरनि थांना थानायनि ओ जिउ खुंनायनि राहा लामाया माने बिसोरनिया माने गुबुनमोन मानो होनब्ला ओइ जोङो बै समावहाय माखासे ओ जाय हादान हाग्रा बंग्रा गोबां एरियायानो माने बेयाव जेबो सुबुं गैयामोन ओ जिब जुनार जिब जुनार ब दंफां लाइफां गाैबो हाग्रा गो नङा हा बैफोराव जोङो बर' बर'फ्रा मा खालामनो हमबाय ओ जोङो हाग्राखौ ओ लासै लासैनो ओ दाननानै हाग्रा बंग्राखौ सेफायनानै थानो हमबाय ओ गामि गामि सोरजिनो हमबाय बा जोङो बै हायावनो जोङो ओइ गावनि जिउनि थांना थानायनि खुंनायनि राहाखौ मानो होनबा बेयावनो जोङो आबाद माइ आबाद मैगं आबाद गोबां रोखोमनि आबाद जोङो मावनानै जानो लाबाय नङा होमबा नोंथां औ दा बै समावथ' जोंहा लामा लामा हान्था मेलानि थाखाय जोंहा लामाबो गैयामोन हाग्रा बंग्राजोंनो जोङो थाबायनानै थाङोमोन नङा होमबा ओ लोंनो थाखाय जोंहाथ' ओइ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानि आथिखालनि बायदि जोंहा टिउकल बा कुवा रिं बैफोरदि सुबिदाबो गैयामोन जोङो मा खालामोमोन दंग' नाला बा हाजो बैफोरनिफ्राय जोङो दैफोरखौ रोगानानै लाबोयोमोन बेजोंनो बेफोरखौनो जों लोंनाय जानाय गावनि दुगैनाय जि जोम सुनाय गासैयावबो बाहायोमोन नङा होनबा नोंथां ना नाथाय आथिखालनिया बे बेबायदि नंला न'खरावनो मा ओइ जोंहा मटर थाबाय रिं टिवकल गासैबो थाजोबबाय आथिखाल आरो मा इलेकट्रिसिटि कारेन्टनि मटरबो थाबावबाय जाय माने ओरैबायदि ओ सुइस मोनसे सेरना होनाय लोगो लोगो जोंहा अट'मेटिक ओ दैबो ओंखारग्रा जाबाय माने नाथाय गोदोनिया बिदि नङामोन गोदोनि थांना थानायनि राहाया राहा लामाया माने गुबुनमोन आरो दा जोंहा बुंनो थांनांगोन जोंहाथ' बै समाव थाखा फैसानिबो एथबां ओइ जेबो प्रब्लेमबो जायामोन प्रब्लेम जाया माने जोंनो गोनांथियानो गैयामोन जिहेथु जोङो माने मा जों गावनो ओ गासैबो जिउआव थांना थानायनि लामानि राहा लामाखौ जोङो गावनो मावनानै जाजोबखायोमोन नालाय जेब्ला जोंहा माबा मोनसे आंखाल जायो जोङो मा खालामोमोन ओइ मैगं हैनानै बैसोनिफ्राय जोङो माइरं लाना फैयोमोन जेनेबा बेबायदिबो जोङो सोलायलायोमोन नङा होमबा नोंथां औ माने बेयाव जोंहा रांनि जेबो गोनांथि गैयामोन सोरहाब्ला दि सोरहाब्ला दिनै दाउ अमा जानो गोसो जाबाय ओ बिसोनाव दाउ अमा गैया बिसानो जोङो मा खालामोमोन मैगं बा माइरंफोर जोङो लानानै हैनानै बैसानिफ्राय जोङो दाउ अमा बिदि लाना फैनानै जोङो बेखौबो जों जायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो गोदोनि समावथ' मा होनबावनो ओ नानि ओ ना बेदरनि आलि जौनि फुख्रि होननानै जों बुङोमोन नङा हा गोदोनि रायजो जानायखौ नोंथां
गोदोनि रायजो जानायाथ'नो आबाद मावनायफ्राव ज' ज' सावरि बादालि जालायनानै हेफाजाब होलायनाय ओ जाय न'खरा हाख ख' हाख'वा जादों बे न'खराव ज' लोगो ला लायनानै हेफाजाब होलायनाय बिदिखौ नुयोमोन आरो ओ आरो हालेवनायफ्राबोथ' मोसौ मैसोजोंसो हालौवोमोन गोदोना दाथ' नों ट्रेक्टर पावार टिलार बायदिजोंसो हालेवनायखौ नुनोसै आरो
नांगौ नोंथां नंगौ
फुनायावबो गुबुन जाथिनि ओ गायग्रा फुग्राफोरखौ हाजिरा लाबोनानै खेनसेनो दस फन्द्र'जन गाहाम सोनानै साननै सानथामाव फोजोबनाय बेफोर बायदिखौसो नुसै आरो दा। गायनाय फुनायनि बेलायावबो ओ गोबां सोलायनाय नुबाय दो बे गायनाय फुनायावनो होन बा दैमा दैसायाव दै दै लायनानै संनाय खावनाय दुगैनाय बि दियावनो होन
नंगौ
गोबां सोलायनो नुदों आरो
औ बेजों लोगोसे जोंहा ओ सिगांनि समाव ओ जोङो माखासे जानाय लोंनायफ्रा जोंनिया मोजांमोन नालाय ओ देहा सावस्रि फोराबो जोंनिया मोजाङै थायोमोन औ दा दानि दिनावथ' गोदो सिगांनि समावहाय जोंनि ओ जोंनि जि आबै आबौखौनो होननांसिगोन जोङो जों बाजि द'जि बो सोरनि सिगां नालाय। ज बैसोरनि बैसोरनि देहायाव ओ माब्ला बाबो जोङो बेराम आजार
उम दा दानि दिनाव दा जाबायदि बेमार बेराम आजार जादों बेबायदि खोनाफेराखैमोन आरो बै समाव
नंगौ ओ मानो होनबा बैसोरनि जानाय लोंनाया मानो होनबा अ अर्गेनिक ओ माने ओ गाव हारसिंनो मैगं थाइगंफ्राबो रज'नायमोन मुलि जेबो जों बेयाव ओ जेबो रासायनारि मुलि बा जेबो गाज्रि ओ गाज्रि जों बेब'हार हासारफोर बाहायनाय जायामोन नङामोन नोंथां
औ औ
औ बैनि थाखाय जो गोदोनि सुबुंफोरनि देहाफ्राबो मोजां थायोमोन थाजिमै ओमफाय बेमार आजारनिफ्रायबो जायामोन माने बेबायदिनो बैस सोरनि आरो जिउ जि बैसोरो माने गोदो गोदो बुंनांगोन बिसोरनि ओ जिउआ बिसोरनि बैसोआ ओ जौसे नै नैजौ बोसोर गाहामसिम थाङोमोन
उम उम उम दानि कथ' नों बाजि द'जि स्निजि बिसिमल' जोरनाय नुसै आरो बांसिनखौनो
नोंगौ नोंथां थारैनो सोलायबाय गोदोनिजों दानिजों बुहुद गेजेराव बहुत गोलाव फारागथि दं नोंथां
औ औ गोदोनिया बुंनो थाङोबोबा डाबल दानि दानि मुगानिफ्राय आरो दानि मुगानि सुबुंफोरनि माबा बैसो आयुआ
औ नंगौ नोंथां
आयनि
दा दिनैनि ओ बे समाव नोंजों जि सावरायनाय बे आयदाखौ जोङो समाबो जोंना गैला नालाय ओ दोनथ'लायनोसै उनावहाय जोङो ओ नांगौ जायोब्ला जों उनावहाय सावरायफिनलायसिगोन ना मा होनो नोंहा
सावरायजायो
नोंथां जों नोंथांजों ओ फंनैसो ओ सावरायनो मोननानै बा गोदो जोंनि आबै आबौफ्रा माबायदि रायजो जायोमोन बैनि सोमोन्दै रायजलायनानै जि नोंथांनिफ्राय गियान मोनबाय बै गियानखौ मोननायनि आंनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय नोंथांसि
नोंथांनोबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंजों मोनसे सावरायनायाव हेफाजाब होफानायनि थाखाय गोजोनथोंसै होनबा नोंथां